औ नोंथां खोनादों ना औ।
अह मा खालामदों नोंथां दायो?
नोंथां नै आं दायो ओरैनो जिरायनानैसो दंगासिनो।
जिरायनासो दंना अब्ला जोङो दसे सम रायलायनो हागोन नङा होमबा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
अह। बिदिब्ला जोङो बर'नि अनला ओंख्रि संनाय आदब आरो सबाय मा मा ओमफ्राय नारजि संनाय आदबखौनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां सावरायजायो औ जोबोर मोजां बेबो सावरायजाथाव।
नोंथांमोनथिंजाय अनलाफोरखौ मा माजों जायो आरो संनायफोरा बोरै बोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अह जागोन नोंथां आं होमबा फोरमायनानै होनोसै।
औ औ नोंथां औ।
अह। अनला अनला ओंख्रि होनबाथ' जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे ओंख्रि बा जायखौ जोङो जानानै जोबोद मोजां मोनो बा जोंनि माने बर'फोरनि थावसिन ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो जोङो ओमफाय बे अनला ओंख्रिफोरखौ जोङो माखासे जेरै माबा समाव जायो जों जेरै ओंखाम गोरलै जानाय समाव जों बेखौ बाहायो।
औ।
जायो। ओमफाय जोङो बै हाथा सुनि खुंनाय। बे हाथाखौ ओ सुनि खुंनाय समावबो जोङो बेयाव अनला ओंख्रिखौ बाहायो बा जायो आरो। बेबादिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला अह गिबियावनो जोंनो अन गुन्दै नांगोन जोङो माइरंनिफ्राय देनानै नानै गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै गुरै खालामग्रोना लानानै उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानै
औ
दै दैखौ सर' होनानै उनावहाय जोङो बेखौ थबसि एबा बे दिंखिफोराव जोङो देनानै लानानै अन गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो। लाखांनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो दैखौ ओमफाय सारायाव जोङो दैखौ होनानै दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होग्रोनांगौ। बे गोदौ गोदौनायनि उनाव जोङो बे अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि फ्रि माने एसे एसे सारनानै होनांगौ आरो एरहोलां एरहोलां ओमफाय सारहोलां एरहोलां जोङो एसे एसे बे अन गुन्दैखौ होहोलां खालामनांगौ। नङाबा मानोना खनसेयावनो जों ज' होयोब्ला बियो लदा जाजोबो आरो गथाखाजोबो। लदा दा बियो जानानै माने मोजां जाया अनला ओंख्रिया। बेबायदि खालामो। ओमफ्राय सै खायफाया आरो खायफाफोरखौ जोङो ओरैबो नुनाय खालामनाय नुनो मोनो।
ह
जेनेबा बि बिसोरो खुरिफ्राव बा बबेबा बासोनाव लाना दै होनानै गुलायनानै लाग्रोखायो आरोना। दै गुलायनानै ओमफफ्राय डाइरेक्ट थोंजोंनो बेयो लुनानै होयो गोदौबाय थानाय दैयाव।
औ
ओमफफ्राय बेबायदिनो होनानै उनावहाय दसे गोबाव गोदौ होयो ओमफ्राय खारै होयो बेयाव खारै होनानै जोङो गोदौ होबाय थाब्लानो बे उनाव गथा जानानै लाथा लाथा अनला ओंख्रिया जायो आरो बेओफ्राय जों बेदर बा बेदरफोरजों सङोब्ला जोङो बेदरखौ बेबायदिनो जोङो मोजां एवना लानानै बेयाव होबानो माने अनला ओंख्रिया गोथाव जायो आरो जों अनलाखौ बायदि रोखोमनि जायो जोङो गुबुन गुबुन
आ म
गुबुन गुबुन मुवाफोर होदेरनानै जोङो जायो बेदरजों जायो जोङो बेनि उनाव माखासे बिबारफोर दङ मैगं बिबारफोरजोंबो जायो जेरै खार' खान्दाय बिबार सिब्र' बिबार ओमफफ्राय सेवालि बिबार लोगोसे जोङो ब ओमफफ्राय मदुफुल बिबारजोंबो जोङो जायो ओमफ्राय बिनि मालाबा समाव जों बे मुदुफुलनि बिफांनि बिलाइजोंबो जोङो अनलाखौ जायो आरो एसे गोखा गोखा जोबोद गोथाव जायो बेनिफ्राय आरो जोङो बिबार होनोब्ला जोङो बै गाम्बारि बिबार बेजोंबो जोङो जायो सम सम बेफोरबायदिनो ओमफ्राय आरो जोङो अनला अनला मोखै जानो लुुबैब्ला जोङो बै थाइगिर फिथाइखौ लायनानै थाइगिर फिथाइजों जोङो संनानै गोखै जायो ओमफ्रायाय जोङो बे थाइगिरजों जुदि सङोब्ला जोङो खारैखौ बाहाया आरो जुदि खारैखौ बाहायोब्ला थ' जोङो बे गोखैखौ दाननानै होयो गोखै जाया बेनि थाखाय जोङो खारैखौ बाहायालासिनो जोङो अनला अनला बे अनला मोख्रै बा थाइगिरजों संनाय जोङो बेबायदिनो खारै होआलासिनो थावजों संनानै जायो बेफोरबायदिनो जोो गोबां रोखोमनि संनानै जायो आरो बे अनला ओंख्रियाव जोङो ना फिसाफोरखौ खौ ना फिसाफोरजों जायोब्ला जेबो गोथाव जायो नाथाय बै ना फिसाफोरखौ जोङो एवनानै होनाङा आरो ना दडाइरेक्ट थोंजोंनो बे गोदौबाय थानायाव एवालासिनो जोङो गारस'नानै होयोब्ला जोबोद थावसिन जायो अनला ओंख्रिया बेबायदि रोखोमनि जोङो जानायखौ नुनो मोनो होमा नोंथाङाबो औ नोंथाङाबो बिदिनो बर'फोरनि ओंख्रि जानाय बेनि बागै नोंथांा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां औ औ माने अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंना माने बर'नि मेन ओंख्रि नङा होमबा बा सबबो जानो मोजां मोनो जनो अनलाखौ आरो' गोबां अनथाबो जेनबाय जेरै माने बायदिसिना मैगंफोरजों जायो बेबायदिनो माने गोबां मैगंफोरजोंनो जाजायो आरो जोंना अनला ओंख्रिया
नोंगौ
आरो बिदिनो थाबावबाय जोंनिया बर'नि ओंख्रि होनोब्ला मा होनो नारजि ओंख्रि जेरै नार्जि ओंख्रि होनोब्लाबो जोंना बर'नि माने नार्जि अमा होनबथाय माने समबो जानो मोजां मोनग्रा आरो जिहेथु नारजि नारजि नारजि ओंख्रि होनबा नार्जिया अबेनिफ्राय फैयो बेखौ बुंनो बुंग्रोनांगोन आरो फार्टआवनो नङा होमबा
औ नंगौ
नार्जिया जोंना जेनेबा जों फाथोनिफ्रायसो नारजिखौ बानायो नालाय
नंगौ
जिहेथु फाथो दंफांखौ जों गायो फाथोखौ जोङो मा खालामो फाथो दंफांखौ जोङो आरो ओंख्रिबो जायो नङा होमबा गोरलनि समावबो फाथोखौहाय फाथोआ जोंना मा होनो जों बेखौ फाथोआ जे देरो फाथोआ देरनानै माने फाथोखौ देरबा जों हाफायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
दुरुं बानायनो दुरुं बानायनो थाखाय बा फाथोखौ जोङो माखासे जोङो मा होनो फाथोखौ हानानै बे दुरुंखौ बख'नानै दैयाव सोमनानै माने बेखौ जोङो फानोबो नङा होमबा दुरुंखौहाय केजि हिसाबै बा मादो बिदिनो फाननाय जायो आरो दा बे हानाय समावनो जोङो मा खालामो बे फाथो बिलाइखौहाय खानानै लानानैहाय जों फोराननानै दोनो आरो न'आवहाय माने फोराननानै गोरान खालामनानैहाय जोङो बस्थाफोराव सोनानै माने न'नि उखुम मुदाफ्रावहाय जोङो दोननानै लायो आरो ओमफ्राय बेखौनो जोङो जेब्ला नारजि ओंख्रि जानो गोसो जायो अब्ला जोङो बेखौ मा खालामसिगोन आ नाफोरजों जायोबा जोङो नाफोरजों जानो हासिगोन आरो बिदिनो मा होनो बेदरफोरजों जायोबा जानो हासिगोन अमा बेदरजों जायो ना दाउ बेदरफोरजों जायो दाउ बेदरजोंथ' माने खम जायो आरो बे नारजि ओंख्रिखौ दाउ बेदरखौ फ्राय जायानो अनलाजों बिदि नाफोरजों बांसिन जायो आरो अमा बेदर आरो ना जेरै बाजारनि बायनाय ना आरो लकेल मोननाय ना ना गोरलै गोरलै ज दोलो ओरैनो जों माबाजोंबो आलु नारजिबो जानाय जायो नारजखौहाय बेबायदिनो माने आरो जोंना थावबाय ओरै सबाय सबायजों साम' बर'फोरनि जिहेथु बर'फ्रा बेखौबो जानो मोजां मोनोबों बुंबाथाय बर'फ्रा माने गोबाङानो जानो जोबोद मोजां मोनो आरो जिहेथु साम'खौ जायोब्ला आरो खोनानो मोननाय मथे माने मेगननि थाखायबो एसे मोजां होननाय खोनादों आरो साम'खौहाय
नंगौ
मानि थाखाय मे मेगना मेगननि पावारा एसे मोजाङै थायो बेफोरबायदिखौ माने खोनानो मोनदों आरो जिहेतु सबायाइ सबाइखौबो जोंना माने सबायाबो मोनोमोन गोाथाम रोखोम थायो नङा होमबा सबबाय गोमो सबबाय गोसोम बेफोरबायदि थायो आरो सबायखौथ' जोंना बारिफ्राव गायबानो जायो दाबो जायो सबाइखौ सोरबा सोरबाया आरो गायोबो आरो जोङो मा खालामो सबायनि दंफांखौहाय जोङो खारैबो बानायो
औ
बेखौ सावनानै सबायखौ जेनेबा जों जेब्ला सबबायखौ फुखांनायनि उनावहाय दंफांखौ जों मा खालामो थुखांनानै सान्दुंङाव फेनलानानै फोराननानै बेखौहाय जोङो सावनानै बिनि हांगारखौ दै एसे होनानैहाय माने बिदि सिथम सिथम दोननानै जों बेखौ जेब्लानो जों ओ खारैनि ओंख्रि सङो अब्ला जोङो बेखौहाय माने बे मा होनो सरनानै, सायाव माने फिल्टार बादि बानायनानै सरनानैहाय जोङो माने ओ ओंख्रिफ्राव होयो आरो। बेखौ माने जोंना न'आवनो बानायनाय माने खारै आरो बियो जितु जों बाजार फफ्राय बायनाय खारैटखौ जोबोर होयो आथिखालावथ' बांसिनानो बाजारफ्राय बायनायखौसो ओ बाहायनाय जायो नङा होनबा माने बिदि न'आव बानायनायफ्रा माने खम जालांबाय बा सोरबाया माने बानायलानो बांसिनानो, बाजारनि फ्रायसो बायनो बायसै आरो आथिखालावहाय। बेबायदिनो जोंनि माबाफोरखौहाय ओ बिदि मा होनो सबाइ ओंख्रिफोरखौ जोङो अमा गोरानफोरजोंबो जानो गोथाव बिरादनो। अमाखौ एसे फोरानदबनानै सानसे सानसे बा साननैसो फोरानदबनानैहाय अमा बेदरखौ जों बेजोंबो जानो थाखाय बिराद माने गोथाव मोनो आरो
उम नंगौ।
सबाइजों अमाजोंखौ।
अह! ओमफ्राय ओ नोंथां बे साम'फोरजोंबो जायोना नोंसोर?
औ साम'जोंथ' बिराद गोथाव, जोङो साम' गोलाव जोंबो जायो आरो साम' गुसुंजोंबो जानाय जायो आरो जों। साम' गुसुंखौ जोङो जेनेबा दुब्लिफ्राव फोथारफ्राव मोनबाय आरो साम' गोलावखौ जोंनिखिजाय मोननो थाङो बिदिनो मा होनो हाजोफ्राव मोनो आरो जोंनिया।
नंगौ औ औ।
हाजोफ्राव मोन थाङोब्ला माने ओरैनोथ' जानो थाखाय बे सबाय गुसुं माबाया साम' गुसुङा साबसिन आरो, आरो गोथावसिन। माने टेस्टआबो मोजांसिन आरो जानो थाखायबो गोथावसिन जायो।
गुसुङा थावसिन आरो ना, ना गोलावा?
औ आंनि माने सबबो सबनिबो माने मोजां मोननाया एसे माने जुदा जुदा जायो नालाय। एसे बेलेग बेलेग जायो जिहेथु आं माने साबसिन मोनो बे गुसुं गुसुंखौ साबसिन मोनो आरो आङो।
नंगौ नोंथां आंबो आंबो बे आंबो बे गुसुंखौनो साबसिन मोनो नोंथां आरो माबा ओ एसे गिदिर गिदिर जायोब्ला माने मोदोम बांसिन मोनजायो आरो ना गु
औ औ नंगौ नंगौ औ औ माने बे गुसुंखौ साबसिन मोननाय जायो।
औ जोंनिथिंथ' बे ओ बे गोलावखौ जोंनिथिं मोन्नोनो थाङा नोंथां नुआनो माने। औ।
गोलावखौ माने गोबां जायगायाव मोननो थाङा मानो थाखाय होनोब्ला बे बे हाजो सिंनिफ्राय बोहैबोनाय दै
औ औ।
अन्थाइफोरजों फैनाय दैयावसो माने बेखौ बांसिन मोननो थाङो आरो। ओरैनो माने साधारन बिदि हाब्रुफ्रावहाय थानो नागिरा इयो।
औ।
हाब्रुआव फ्राय माने मोनानो बेखौ हाब्रु जायगायाव ओ माने बे साम' गोलावखौनो मोननो थाङा औ। औ औ नंगौ नंगौ बे अन्थाइ बाला बे माने बिदि थायोब्लासो माने बे बुस्थुआ थायो आरो।
औ।
दा बिदियावसो माने बे बुस्थुखौहाय मोननो थाङो।
नंगौ।
अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? अब्ला जों बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां होमबा दे।
ओ औ नोंथां